औ। नोंथांङा मा खालामदों? औ खोनादों खोनादों।
औ होमबा जोंङो दिनै अ आंङो नै जिरायनानै दंङ नोंथां। उम औ ओ दिनै जों बेबायदि ओ गोजोन बेलासिनि समावहा ओ हामग्लायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम ओ बेबायदिनो आरो जोंङो ओ बेबायदि ओ बेरायनायनि बागै रायलायनो नोंथांङाबो रायज्लायनो हागोन ना नोंथां? थां औ औ औ ओ बेरायनाय बुंङोब्ला जों बेबायदिनो ओ गोबां मानसिफ्रा बेबायदि ओ बेबायदि गरम बोथोरनि समावहा बेबायदिनो स्कुल बन्द' गथ'फोरनि आरो बेबायदिनो गोबां फरायसाफोराबो बे बिदि बन्द' समावहा ओ बिदि बेरायनाय जायो बेबायदि गावबागाव गाव बेबायदि ओ शिलं शिलंफोरावबो जोंङो बेरायहैनायखौ जोंङो नुनो मोनो मिथिनो मोनो आरो जोंबो बेबायदिनो बेरायहैनो हायोओ औ नोंथांङाबो बेरायहैबायना नोंथां?
आंङो दासान्दि बेरायथ'आाखैमोन
औ औ आंङो बेबायदिनो शिलंआव शिलंआव आंङो बेरायहैबाय। बेबायदिनो ओ सिरापुन्जि बेयावहा आंङो थांबाय बेबायदिनो औ। सुनै अन्थाइ बे सुनै अन्थाइावहा आंङो बेबायदिनो ओ हाबनानै फैबाय। आरो बिदिनो इक' पार्कआवबो आंङो बेबायदि रेजर्टआव थांनानै फैबाय बिदि बेरायनानै फैबाय आरो बिनि उनाव आंङो ओ जोंनि बे ओनसोलाव ओ थानाय बेबायदि पार्कआव ओ जोहोलावफुरि पार्कआवबो आंङो बेरायनानै फैबाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ दोंङो गेलेग्रा मुवाफोर बेबायदिनो ओ नाव दोंङो ओ बेबायदि बिदिनो जाहा फिसा फिसा बिदि नाव दोंङो बेयावहााय जोंङो गाखोनानै बेबायदिनो ओ रंजानाय गोसो खुसि बेबायदियै ओ मोननायनि थाखाय जोंङो बिदि गोजोन जों बेलासायाव आंङो बेरायना फैबाय आरो बेबायदिनो ओ बेबाय दि तेजपुर अग्निगऱ पार्कआव आं बेबायदिनो ओ तेजपुर एरियाखौ नायनो थाखाय आं बेबायदि ओ बेरायनानै ओ गिदिंना फैबाय। आरो बेबायदिनो गोबां ओ बिदि पार्क दोंङो बेयावबो आं बेरायहैबाय। नोंथांङाबो अबेयावबाफोर बेरायहैबाय जानो हागौ नोंथांङाबो फंनैसो बुंनो हागोन आं नोंथांनिफ्रायबो खोनासंनो
औ जोंनिथिंबो औ मोनसे जायगा दोंङो सुखि होनाय बे जायगायाव आं केेबसे बेरायहैबाय। जोबोद समायना जायगाफोरा दावसिन-दावउला गाबनायजों आरो बिदि बिदिनो दैमाबो दोंङो दैमायाव अन्थाइ उनु दोंङो। दै जिरि जिरि बोहैनाय जायगाजों समायना जोबोद समायना। थानोबो बेनिफ्राय बार खोलो खोलो बारो ओ गासिबो मानसिफोरानो गरम बोथोर नालाय बे जायगा जायगायाव दुगैनो थांङो बेरायनो थांङो बेलासे समनि गोजोन मोनाबिलिनि सुदेमबार लानो थांङो औ बिदिनो आरो
औ
आङो ओ बा बिराद जायगा गिदिंफेरनो मोनाखै मोननायालाय औ बेनिफ्राय आङो खेबसे ओ दिल्लीयाव थांनो मोनबाय बिदिनो दिल्लीयाव थांनायावबो जोङो बेरायदों मा होनो लटास टेम्पोल बिदि जायगायाव आरो इणडिया गेटआव जोबोद समायना बेफोरबायदि जायगाफोराबो जोङो थांनो मोनबाय लटास टेम्पोलावबो जायगाया जोबोद समायनायानो गासैबो मानसिफोरानो बि लटास टेमपोलाव हाबनो मोनो औ बेनिफ्राय दिल्ली बायदि जायगायाथ' जोबोद समायनाखा औ बेनिफ्राय जोङो नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायना होदो औ
बिदिनो मिथिनो मोनबाय आरो आंबो थांफेरदों मोनदो जायगाखौबो नोंनि बुंनायजोंनो आंबो एसे जेब्लाबो बिदि मोन ओ मोनथिनो मोननायखौ नोंथांखौ हामबाय होनदों जोंनियाव बेबायदिनो आरो बेराय जाथावना जायगा दोङो खाथियावनो जोंनि अरुणाचल जायगा दङो बेबायदियाव जोङो बेरायनो थाङो ओ बेबायदि बेरायनो थांनायाव गोबां बेफोरबायदि ओ नुनो मोनो ओ जायगाफोरखौ ओ दै ओ दैमा बेबायदि अरुणाचलनिफ्राय ओमफ्राय बोहैबोनाय दैमा बे दैमायावहा गोबां मानसिफोरा दुगैनो थाङो आरो बे ओ सिङावनो बिफां लाइफां फिसा फिसा दोंनो बे बिफाङावहा ओ बेबायदिनो अन्थाइाव ओ पिकनिक जानो थाखाय बेबायदि ओ गोबां मानसिफोर फैयो जों बेखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ गोबां बेबायदि ओ गुबुन गुबुन मानसिफ्रा बेबायदिनो दखान ओ बेबायदि दखान होनानै ओ बेयावहा समायना खालामदों जायगाखौ आरो बिदिनो गोबां बे बेबायदि पार्कबो बानायनानै दोनदों जों बे पार्कआवबो हाबनानै बेबायदि गेलेनानै ओ गोसो खुसि ओ रंजानानै फैयो ओ आरो बेबायदिनो दोनबावो ओ दुगैनो थाखाय सुइमिं पुल बनायनानै दोनदों जों बेयावबो दुगैनानै फैयो आरो बेबायदिनो बे पार्रक ङावहा बेबायदिनो गान्दा बेफोरबायदि ओ मैदेर बेबायदि गोबां ओ बायदि बायदि रोखोमनि दङ बेयावबो जोङो गाखोनानै ओ गोसो गोसोखौ रंजा होनो थाखाय जों बेबायदि बियावहा गाखोनानै ओ फैनाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओ बे ओ जोंनि जाय ओ अरुणाचल खाथियावहा जों बेदिनो पिकनिक जाहैयो बेबायदिनो ओ सानसे जों बेबायदिनो बेरायनानै फैयो आरो नोंथाङा बो आरो बहाबाफोर ओ बेरायहैबावदों नोंसोरनिथिं नोंसोरनि ओनसोलथिं बेखौ आं एसे नोंनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों
दा बेरायहैनाया थ' जोंनि ओनसोल माने नोंसोरनि जायगाथिं आं खेबसे बेरायहैबाय आरो मा होनो बिदिनो साहा बागानाव जोबोद समायना साहा बागाना औ मानसिफोरा खायो औ बिदिनो मोजाङै औ जोङो बेरायहैनो मोनदों गोजोननाय मोनदों औ
औ नंगौ औ जोंनिथिं बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथि बेबायदि ओ जायगा दङ अ साहापात बागान बेबायदिनो दङो अ ओ गोबां बेबायदि सापात बागान दोङो अ बेबायदि सापात बागानाव गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो ओ ओ दानि ओ जुगाव बेबायदिनो फिलिम ओ सुटिं खालामो बेबायदिनो बे साहा बागानावबो गोबां बां बेबायदि अ फिल्म सुटिं खालामनो थाखाय बेबायदिनो फैयो आरो बेबायदिनो अ साहापातखौ जोङो जि बोथोराव मोनो बे बोथोरावहा साफात खाग्राफ्रा बेबायदिनो खायो आरो बेबायदिनो गोबां अ दावाइ सारनाय बोथोराव बेबायदिनो सापताव दावाइ सारो आरो बिदिनो गोबां अ रोखोमनि अ बिदि अ थाबायफेर फेरनाय आंबो जाबाय अ अ एथिं आङो बेखिनिखौ बुंथ'बाय आरो नोंथाङाबो माबाफोर सावरायबावनो दोङोबा सावरायबावनो हागोन
औ
ओ
थोङोब्लाथ' दा बुहुद जायगा गिदिंनो दोङो औ दा गुवाहाटीफोर जायगायाव जोबोद समायना औ बेफोरबायदि जायगायाव खेबसे बेरायनो थांनो मोन बाय आरो जेनेबा दा पार्कफोराव थांनो मोनाखै मोननायालाय औ बिदिनो जोबोद समायना होननानै मिथिनो मोनो गुवाहाटीखौ बिदिनो दा पार्क ओंखारदों बेयाव मानसिफोरा बेरायनो थाङो औ ओ बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैयो मान सिफोरा जोबोद समायना आरो जायगाफोरा औ बिदिनो, ओ नोंथाङा बो हायोबा एसे
औ औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो फुलबारि होननाय पार्क दोङ बेबायदि, फुलबारिनि होननाय पार्काव गोबां बेबायदि रोखोमनि बायदि बायदि नुयो। नुयो बिबार ओ बेफोरबायदि बिबार मोजां मोजां नुयो आरो बेयावनो, अ गोजान जायगानि मानसिफ्रा नायनो हायानायफोरा हान हानथिनो थांफिननो हायिनि थाखाय बेबायदि थालांनो थाखाय बेबायदि बिस दोननोलागै जायगा थाम थिम खालामना दोननायबो जे जायो बेयावहा हर थानो थाखाय बेबायदिनो ओ हरसेयाव बाजौ बिदिनो अ बेबायदि रोखोमै लानाय जायो। आरो बेबायदिनो गोबां बे जोंनि अरुणनाचल खाथियावबो बेबायदिनो ओ गोजाननिफ्राय हान्थिनो फैनायफोरा बिदि थांफिननो हायिफोरा बेबायदिनो थालांनो थाखाय जायगा बिदि बनायना दोननाय, ओ दोङो आरो बि दिनो गोबां बेबायदि अ रेस्तुरेन्ट हारि बेफोरबायदिबो दोङो जोंनि, बर' आइजोफोरा होनाय दखानफोरबो जों गोबां नुयो आरो बेबायदिनो ओ, बेबायदिनो मोनसे फेस्टिभेलबो जायो बे जोंनि मेसें बोथोर ओ गोजां बोथ बोथोरथिं जानुवारिथिं बिदि फेस्टिभेल जायो बेयावबो गोबां रोखोमनि औ मेला हारि फैयो आरो बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेबायदि लाबोयो आरो गोबां बेबायदिनो सिंगार ओ रो मेथाइ खनगिरिफोर हायो। मोसा खावरिफोर हायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेबायदिनो लाना फैयो आरो बिदि, बिदिनो गुबुन गुबुन ओ गेलेग्रा मुवा बेफोरबायदिखौ लाना फैनायखौ जोङो नुनो मोनो, मोनो जोंथिंबो बेबायदि ओ बा अ दोङोबा एसे फोरमायबावनो हागोन,
जोंनिथिं ओ बिदिनो जोंनिथिं बेरायनो नाग्रा जायगा बुहुद। दङ दंनायालाय थेवबो आङो बेरायफेरनो मोनाखै बांद्राय बेनिखायनो। बे मिन खोथिया अ बिदिनो। औ ओ दा बुंनो थांसै आङो। दिल्ली दिल्लीयाव ओ लाल किल्ला होननाय मोनसे। जायगा दं आरो बे न'खौथ'। ओ गोबां मानसियानो मिथिगौ। औ बे जाबाय जोंनि दा जेनेबा ओ। फैसा फैसा पासस'आव थायो आरो बे लाल किल्ला होननाय जायगाया। जोबोद समायना बे जायगाया जोबोद समायना औ। दाउ दाउराइफोर थायो बिदिनो मानसिफोरा। गोबां गोजान गोजाननिफ्राय बेरायनो फैयो। थाइलेण्ड, जापान बेफोरनिफ्राय नेपाल जों आस आसामनिफ्रायबो थाङो बिदिनो समायना आरो जायगाया जोबोद समायना। ओ बिदिनो गोदोनि मानसिफोरा लुना गालांनायमोन। बेयाव राजा थायोमोन औ। औ जों औ।
बेबायदिनो ओ बेरायनायनि बागै सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।